औ खोनादों खोनादों।
अ दा मा खालामगासिनो दं दायो?
दङ ओरैनो फ्रियावनो दंथयो।
अ ओ आङो नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दैसो जे ओ माबा बे सावरायनो हागोन नामा? होनबा नोंथाङा दासिम सिमाव बबे बबे जायगायाव बेरायखो आरो माबोरै दावबायनानै माबायदि जेनेबा एक्सफ्रेस खो जेनबा बेफोरनि बा बागै माबायदि माबायदि जायगाफोरा ए बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन
औ
ओ दावबायनाय होनबाथ' जोंहा मेनलि खोथा फार्स्टआवनो फैयो जोंना दावबायनाय माने एक्सपिरियेन्स मोननाय नङा होमबा दावबायो मानो था खाय दावबायो होमबा जोङो एक्सपिरियेन्सनि थाखाय दावबायो दा दावबायनाय हिसाबै माने गोबां गोबां गुबुन जायगानिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनाय बेरायनो थांनाय जायगा नायनाय बेफोरनि कालसार बायदि आरि जानाय लोंनायफोरखौ नायहैनाय बेफोरखौ मोनथिनाय एबा मोनसे हारिनिफ्राय एबा गुबुन मोनसे हारिनि जा नियम खान्थि बेफोरखौ मोनथिनाय बेफोरनि थाखायनो बेरायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे माबायदि सलियो माबायदि रांखावरि माबायदि गान्नाय जोमनाय माबायदि हारिमु बेफोरबायदि आदिखौ मोनथि नायनि थाखायनो जोङो दावबायो नङा होमबा जेरै जोङो मोन से जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे हारिनि जायगायाव बेरायनाय लोगो लोगोनो जोङो बेयाव जोङो गोबां दिफारेन्स नुनो मोनो
औ
दिफारेन्स नुनो मोनो जोङो जेरै जानाय लोंनायनिफ्रायनो लानानै गाननाय जोमनाय थानाय गसियावबो जोङो एक्सट्रा एक्सट्रा नुजोबो जेरै गान जोंनि गाननाया बेलेग जायो इसिनि गाननाया बेलेग जायो बिसिनि जानाया बेलेग जायो जोंनि जानाया बेलेग जायो बिसिनि थाग्रा न'फोरा बेलेग जायो जोंनि थाग्रा न'फ्रा बेलेग जायो दा बेफोर बायदिनो गोबां जोंङो दिफारेन्स थानायखौ जों नुहुरो दा बे फोरखौ जोङो दावबायनायनि बेलायाव जों बेफोरखौ जोङो मोनथियो मोनदांनो हा नुयो मेगनजों नुयो बेयाव जोङो खोन्थानो हायो बेफोरबायदि बे जायगायाव बेफोरबायदि बेफोरबायदि रायलायो बेफोरबायदि गानो बेफोरबायदि जायो आरो मेनलि खोथाया जाहैबाय जोङो एक्सपिरिेन्स मोननाय ओमफाय जोंनाव एक्सपेन्स जोंनि थाखाय बहत खामानि होयो मानोना जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जानाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबां मोनथिनो गोनां एबा माखासे बाथ्राफोर गोबां थायो जेरै जोंनि जायगानिफ्राय थांनानै जुदि एसोरनि जायगायाव जुदि जों थाङोबा जोंङो मा मा नांगौ मा मा नाङा बेफोरखौ जोङो मोनथि थिनो गोनां खायथ' जायो आरोखि जेरै जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जेनेबा मोनसे स्टेटनिफ्राय मोनसे स्टेटसिमखौनो हमना लाबाय जेरै मोनसे स्टेटनिफ्राय मोनसे स्टेटसिम थाङोबा जोङो माखासे इनार लाइन माबा लाइननि बेफोरबायदि माखासे डकुमेन्टस बायदि आरोनि गावनि सिनायथि बायदि आरोनि बेफोरबायदि जों होनानै हाबनायनि गोनांथि जायो दा बेफोरखौ जोङो मोनथिना मोनो बेफोरखौ जोङो बेफोरखौथ' जोङो आरो बेरायाबा एसे एक्सपिरियेन्स लायाबा जों बेफोरखौ मोनथियामोन न'आवनो थाबाय थानानै जों बोरै मोनथिनो बेफोरखायनो बेफोर माखासे मोनसे खोथाफोरखौ जोङो दावबायनाय आरो बेरायनायनि फ्राय मोनो आरोखि जोङो मोनथिना मोनो जदो माबायदि बेरायबा माबायदि मोनो बबे जायगाव बेरायबा बबे जाय मा मा नांगौ मा मा लायो आरो गोबां एक्सपिरिेन्स मोन आरो जानाय लोंनाय थानाय बायदियिखौबो जोङो गोबां दिफारेन्सखौ नुनानै जो एक्पिरिन्सखौ मोनो जेरै जोङो जोंनि ज ज दाबसे जायगायाव बेरायनानै जों जोंनि जायगायाव फैफिननाय लोगो लोगोनो जों माखासे लोगो जोंनि न'खरनि माखासे सुबुंफोरजों जों आरामसे खोन्थालायनो हायो फोरमायलायनो हायो जे बिसिनि जायगायाव बेफोरबायदि बेफोरबायदि दा बेखिनियानो आरो दा नोंथाङा नोंथांनि साइडनिफ्राय एसे फोरमायनो हागोन नामा माबायदि मानो थाखाय गोनां मा नांगौ एसे गुवारै बेखेवनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां जेनेबा दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ जेनेबा दावबायनाया मोनसे जोंनि थाखाय माने बहुद माने मोजां माने एक्सपिरियेन्स मोनसे माबा आरो जेनेबा जोङो बुंनो थाङोबा जेनेबा दावबायनाया ओ सासे सुबुंनि एसे रोंगौथिखौ खौ माने दावबायनायाबो मोनसे रोंगौथि जेनेबा जों दावबायनायनिफ्राय गोबां गियान मोननो हायो जेरै जोङो ओ मोनसे जायगायाव जोङो जुदि गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय जेनेबा जोङो दा बेयाव थांनायनि थाखाय जोङो मा मा लाहार फाहार खामनांगौ जेनेबा बेयाव थांनो थाखाय जोंनाव मा मानि गोनांथि जेनेबा बेफोरनि आरो गारि गोरा गाखोनायनि थाखायबो जोङो एसे माखासे गोबां एक्सपिरियेन्स मोनो दा जेरै गुबुन जायगायाव जों थाङोब्ला जेनेबा मोनसे जायगायावनो जोङो गोदानै जुदि थाङोब्ला बै जायगानि सुबुं दा जों गोदान सुबुंफोरखौ नुनानै ओआ जोंखौ गोबां ओ थगायनो थगायनाय बिदि जोंखौ माबा खालामो आरो जेनेबा ओ जाय बेखौ जोङो दा गुबुन जायगायाव जुदि जों थांफेरालासिनो न'आवनो थाबाय थायोब्ला जोङो दा बाहेरा गियान जेनेबा जेरै जों बाहेरनि आबहावाखौ जोङो मोननाय नङा
औ औ औ
दा जोङो गुबुन जायगानि ओ बारहावाखौ जोङो मोननाय नङा दा जोंनि बारहावा जों बेलेग आरो गुबुन दाबसे जायगानि बारहावानि ओ बारहावाया बेलेग जेरै जोङो दा हाजोरि ओन सोलाव जेनेबा जों थाङोब्ला गोबां सुदेम बारजों जोङो गोजोन मोनो दा जोङो जोंनि थाबाय थानाय जायगायावथ' जोङो ओ थाबाय थायोब्ला जोङो बानाय फैयो नङा होमबा दा जोङो गोबां जायगायाव बेरायोब्ला जोंहा गोबां रोंगौथि जेरै जोङो बैसोरनि गाननाय जोमनाय थानाय जानाय माखासे बिसोरनि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनाय जेनेबा बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो बिसोरो माबायदि संनानै खावनानै जायो ओ माबायदिहाय ओ बानायनानै जायो मा मा ओ मा माया बिसनि जानाय ओ मुवा आरो मा माया बिसोरनि ट्रेडिसनेल फुड बा ओमफ्राय बिदिनो गाननायफोरा माबायदि बेफोरखौ जों हमनो हायो जेरैबायदि बुजिनो हायो दा बेफोरनि थाखायबो जोङो दा जोङो न'आव थाबाय थायोब्लाथ' जोङो गुबुन जायगानि जेनेबा जेबो रोंगौथिखौथ' जों मोननाय नङा नङा होमबा दा जोङो गुबुन जायगाफ्राव बेरायहैयोब्ला जोंहा गोबां रोंनानै माखासे जोंनो जेनेबा रोङै रोङैखौबो जोङो रोंनानै फैयो जेरै जों नुफेरै जायगाफोरखौबो जों नुहैयो दा जोङो माने बे गेलेनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो माने दा जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो बेयाव नुयै जायगाफोरखौ जोङो नायहैनांगोन जेनेबा गोबां मोजां मोजां जेनेबा भिउ पइन्ट बायदिसिना ओ थाया होमबा बेफोरखौ जों माने नायनांगौ आरो औ दा थिग बिदिनो जोंहा ओ साखाथियावनो थानाय जेनेबा ओ ओनसोलाव ओनसोल बा एबा जायगायाव जोङो स्टेट बाव जोङो दा बेयाव हाबहैनो थाखाय मा मा डकुमेनस नि जेनेबा गोनांथि जेनेबा जेरै जोंनो मोनसे जायगायाव गुबुन मोनसे स्टेटनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेटआव थाङोब्ला
औ
जोङो माखासे आइडेन्टिटि कार्ड गोै जों बायदिसिना थानांगौ ओ बिदिनो जोंनि सिनायथिनि थाखाय माने जोंखौ ओ बे जायगायाव हाबोनो थाखाय जोंनि माखासे आइडेन्टिटि नांगौ आरो माने नङाब्ला गुबुन सुबुं फोराबो ओ गुबुन जायगानि सुबुंफ्राबो जुदि हाबनानै थायोब्ला बेफोर माने एसे ओ इलिगेल बायदि सिस्टेमाव जायो आरो दा जोङो मोनसे दं दुकुमेन्ट होननानै हाबोब्ला जोंहा लिगेल सिस्टेमाव फैयो थिग बिदिनो आरो बे दावबायनायनि सायाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोङो मोनसे हाजोआरारि ओनसोलफ्रावबो जों दावबायनो हायो बेफोरनिफाय जोंहा गोबां ओ जेनेबा एक्सपिरियेन्स मोनबोनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन टाउन सोहोर बिदिनो गोबां बायदि रोखोम रोखोम जेनबा जाहा बर' बादि थानाय जायगाफोराव जों बेरायहैनो हायो जेरै जोङो माखासे रोङैखौ जोङो सोलोंनो बा मोनथिनो बाहायो बिदिनो जोङो ओ बेरायोब्ला जोङो गुबुन हारिनि रायलायनाय बा जों बैसोर हारिया माबायदियै लायरायो बेफोरखौ माने जों बुजिनो हायो दा जोङो बिदिनो जों बिसोरनिबो माखासे आसार खान्थि जेनेबा हाबा हुखा खुंनाय बिसोरनि बायदि माखासे माबोरै माबोरै खुङो ओ जेनेबा ओ फुजा फोरबोफोर माबोरै खुङो बेफोरखौ जोङो ओ नायदिंहैनो हायो थिग बिदिनो आरो दा जोङो बेफोरखौथ' जों न' थाबाय थायोब्ला ओ मिथिनो हाया नङा होमबा।
औ नंगौ
बेफोरबायदिनो आरो दा नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा? जेनेबा दावबायनायनि सोमोनदै एसे दावबायनायफ्रा मोजां गारज्रि जेनेबा मान थाखाय मोजां मानि थाखाय गाज्रि एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
उम दावबायनायखौ जोङो मइेनलि बुंनो थाङोबा जोङो मोननै आरि बा मोननै जायगानि सायाव सोनारनानै जोङो दावबायनायखौ बुंनो हायो मोनसेया जाहैबाय गामि एरियानिफ्राय सोहोर सोहोर एरियायाव दावबायहैनाय आरो सोहोर एरियानिफ्राय गामि एरियायाव दावबायनो मानोना गामि एरियायाव थानाय थाग्रा मानसिफ्रा एबा सुबुंफ्रा टाउन एरियानि बारहावाखौ खम मोनथियो आरो टाउन एरियानि थाग्रा मानसिफ्रा गामि एरियानि बारहावाखौ खम मोनथियो बिनि थाखाय माने सो सोलाय सोल' बुंजायो सोलाय सोल' होननानै जोङो बेखौ बुंनो हायो बेनि थाखाय जोङो बेरायो मानि थाखाय जायो होमबा जों जेरै जोङो जानाय लोंनायनि सायावबो जोङो दिफारेन्सखौ बुंनो हायो जेरै जोङो सोहोर एरियाव थानायनि जानाय लोंनायफ्रा बेलेग जायो जेराव गासिखौबो बायनानै जाजोबनाय गासिखौबो जेरै जोङो मै आजिखालिनि मैगं थाइगंफ्राथ' मुलि बायदि आरि होनानै बां बानायनानै फाननाय जाजोबो टाउन एरियाफ्राव बेफोरबायदिनिफ्रायनो जोङो बायनानै जानांगौ जायो जेरै गामि एरियाायावथ' बेफोरबायदि जानाङा जेरै रासायनारि गावनि खुद गावनि आखाइजों खालामनानै जों जायो। दा बेफोरखौ बेफोरखौबो जानानै बेफोर जानाय लोंनायनि सायावबो जोङो टाउन एरियाफोरनि सुबुंफ्रा जोंनि गामि एरियाायाव फैनानै जों मोजां मोनो। जानाय लोंनायफोरखौ आरो थानो बायदि आरि ओजोंहाय टाउन एरायाव गुदुं बेखायसो जोंनि गामि एरियाव दंफां लाइफां बिफां लाइफांनि सोमखोर समायना महर मुस्रिजों लोगोसे स्रो स्रो बारनांनायजों जों थानो मोजां मोनो बेफोरबायदिनो गामि एरियाव फैनानै नायदिंफैयो माबायदि थाफैयो जानाय लोंनाय फ्रावबो गोबां दिडिफारेन्सखौ जों नुफैयो आरो गामि एरियाबो जोङो सोमखोर समायना बिफां लाइफांखौ जों बेसेन नायबाय थानो होननानै जोङो बाहेरनि बारहावाखौ सोहोरनि बारहावाखौ नायनो होननानै थाङो जेरै जों गामिनि जाबाय थानानै जोङो गामिनि जोंनि आखाइनिखौ जाबाय थाबाबो जोङो आंगायनाय मोनो बेखायनो टाउन एरियानिखोबो जानाय नांगौ होननानै जों बेरायो दा बेरायनायावबो बेफोरखौबो जोङो दिफारेन्स मोनो।
औ दा जोङो औ दा जोङो जेनेबा ओ गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो थाङोब्ला बेरायनो थाङोब्ला एबा दावबायनो थाङोब्ला जोंङो जेनोबा मा माबायदिहाय बिसोरो बिसिनि जायगानि सुबुं फोरा माबायदि आबाद फोरखौ मावो जेनेबा ना बेफोरनि फारसे जोङो मिनथि दा सोंनानै लानो हायो जेनेबा फोरखौ बिसोर मा माबोरै मावो माबायदियै खालामो माबायदियै ओ फसलखौ थिखांनो बिसोरो बेफोरनि माखासे आरो बेफोरनि ओमफ्राय जो बिसोर फाननानै माबायदि जे न'खर सुंथायो बेफोरनि बागै जोंङो माखासे माबाफोरखौ खौ जोङो ओ बिसोरनिफ्राय थागिबि सुबुंफोरनिफ्राय जोङो मोनथि
मिथिनो हायो आरो सोलोंनोबो हायो।
औ दा बेखिनि समखौ दा नोंथाङा होनायनि थाखाय खै गोजोननाय थाबाय औ जागोन दे।